हेल' अ आबं फ्रिना
औ औ फ्रियानो दे बुंनो हागोन
ओह माबाफोर मावदों नामा आब'आ दा माने ओरैनो
बिदिनोथ' मावनाया जेबोआनो मावथआखै ओरैनोसो बेलासिनि जिरायनानै दं आरो नै
अ ओ खबर-खबरफ्राथ' मोजाङानो खोमाना आब'?
औ औ खबरा बिदिनो गेजेरावनो मोजांद्रायबो नङा नङा नङा
अ ओ
माबाफोर बाथ्रा लानानै हरदोंमोन नामा आगै?
औ आब' आं आब'जों मोनसे खोथासो सावरायनो सानदोंमोन ओ जेरै समाजारि बिजोंनि सायाव
अ अ दे दे सावरायनो हा
ओ ओ समाजा बे बिजोङाथ' ओ जोंनि जिउआव गोबां ओ इम्फरटेन जा माने गोनांथि जानानै फैबाय नङा होमब आब'
औ नङाबा माथो
अ ओ आ बांसिनै जों गोनांथि जादोंब्लाबो आरो जों बेजों लोगोसे माखासे खहा जानायबो नुनो मोनो नङा होमबा आब'
औ नंगौ आगै बांसिनानो
बा ओ बेजेरै जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जोंनि जिउआव माबायदि हेफाजाब जायो माबायदि गोनांथि दं बेनि बागै फोरमायनानै होनो हागोन नामा आब'
ओरैनोथ' समाजारि बिजों होमबा जोंथ' ससियेल मिडियाखौनो बुजियो नङा होमबा आगै? बे ससियेल मिडियायावथ' गासिबो गासिजोंबो जों गासिबो खामानि आरो मालायफोरनि जिउ खुंनाय राहा आरो जेरैबायदि मानिफ्राय मा जालांदों बेफोरखौ जों गासिबो ससे समाजारि बिजोङावनो मिथि मिथिजोबनो हायो जेरै फेसबुक ववाट्साप आरो इउटुब बेफोरनि गे बि गेजेरजोंनो जों बांसिन गोबां रोखोमनि फिनजाथाइ जाथाइ उम माखासे जोंनि नि आदब आरो जेरै सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों बेफोर गासिनिफ्रायबो ओ समाजारि बिजोंनिफ्राय जोङो मिथिनानै लानो हायो आरो आगैना?
औ आब'।
ओरैनो बेफोरजों जों जेनेबा समाजारि बिजोंजों माखासे मिथियि खोथा मिथियि बाथ्रा आरो जों मानिफ्राय बेखौ मावबा मा जागोन आरो बेखौ मावाबा मा जागोन बेफोरजों जों गासिबो मिथिनो हायो।
औ आब'।
आरो फेसबुक फेसबुकफोराव गावनि माखासे ओ बिदिनो जिउ खुंनाय राहा आरो जानाय लोंनाय आरो गावनि मोखां सेहेराफोरखौनो देखायनानै गोबां सुबुंफोरा समाज सारि बिजोंनि गेजेरजों माखासे ओ गावनि मोननांगौ रांफोरखौबो बुथुमनानै लानो हाबावोसो।
औ नंगौ।
मोजांनि खोथा नङा होमबा आगै बेबोथ' होम। ओरैनो नोंनि बायदिब्ला जेनेबा समाजारि बिजोङा मा? माबायदि मोजां गोहोम खोख्लैयो एसे फोरमायनो हागोन नामा आगै नों मिथिनाय जेनेबा?
औ आं ब्लाथ' जोंनि जिउआव गोबां हेफाजाब
औ।
औ जेरै जों सोलोंथाइनि बिथिङावनो बुंनो हायो नङा होनबा? ओम जेरै ओ जोङो ओ जों जोंनि नट्सफोरखौ अबेबा मोनसे कुइसननि नटसखौ जों बुजियाखैब्ला गाव हारसिंनो दिहुन्नानै लानो रोङाखैबा जों बेखौ
औ औ नंगौ आगै।
औ आरो जोङो नै दाथ' ववाटसाप ग्रुपनि गेजेरजों ओ जोङो माखासे सोलोंथायारि जेरै कलेजफोराव मोनफ्रोमबो गाबागाव गाबागाव दिपार्टमेन्टफ्राव ववाटसाप ग्रुप थाखासै। दिनैनि दिनाव औ बेफोरनि गेजेरजों जोङो फरायसालि फरायसालिमाफोरनि गोबां ओ मदफोरखौ गुसुं समनि गेजेरावनो मोननो हायो नङा होमबा आब' माने बेफोरो औ जिउआव गोबां मदद होयो आरोना।
औ औ।
आरो जोङो ओ वाटसापनि गेजेरजों ओ ओ गोबां नटसफोर सेर खालामलायनो हानाय नङा होनबा?
औ- औ।
जेरै जोङो बेफोरनि गेजेरजोंथ' माने गोबां। खांनानै ओ जिउआव सोलि हागोन होनबा। टेलिभिजन फेसबुक आरो। इउटुबाव मोजां मोजां कन्टेन्टफोर लाबोनानै ओ भिडिअफोर।
औ।
नागारनानै गोबां दलार खामायनानै जों। गोबां
ओ-ओ आगै।
ओरैनोथ' जोङो आजिखालि माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ। इउटुबाव बांसिनानो गोसो बायदि सार्च खालामनानैबो नायनो हायो। आरोना आंथ' बांसिनानो इउटुब गुगोल बे। फोरनि जोहैनो बांसिन बाथ्राखौनो आजिखालि मिथिनो हाबाय आरो ना। सार्ज बोयै बोयै नायना। नङाब्ला आङो दा दासान्दि। मानिफ्राय मा माखौ बेखौ खालामबा मा जायो ओरै खालामबा अबावबा। थांबा मा जायो मा जागोन माया मोजां बेफोरखौ आं जेबोखौनो मिथिनो मोननाय नङामोन आं। आरोना बेफोरनि जोहैसो गोबां बाथ्राखौ मिथिनो हाबाय।
औ आरो जेरै जोङो ओ ससे। मिडियानि जों जोंनि। खोनानायजों लोगोसे जों ओ खोनानायजों लोगोसे जों। ओ इउटुबफ्राव जों। भिडअस बायनानै जों बिनि सोमोन्दै नुनो मोनगोन आरो जों गुगोलफ्राव सार्च खालामोब्ला बिनि सोमो। दै मिथिनो मोनगोन नङाहोमबाा आब'।
औ -औ नंगौ।
औ बिदिनो जोङो ओ बुहुमनि खना खनला थानाय ओ। हादोर गावनि हादोरनि सिङाव थानाय रायजोनि। गोबां बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनो आरो ओ जेरै। बुहुमाव मा जादों मा जायाखै बबे। खनाय मा जादों बेफोरनि बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो ओ। खौरां ओ निउस मिडियाफोरनि गेजेरजों। गुसुं समनि गेजेराव मिथिनो मोननाय नङा होमबा।
औ- औ नंगौ ओरैनोथ' नै आगै खोनासंलाय। ओरैनोथ' जोंनिया बेफोरबायदि मोजां। मोजां ससियेल मेडिया जेरै समाजारि बिजोंनि। बिजोंआव मोजां आदबफोराबो माखासे गोहोम खख्लैयो बिनिफ्राय बिनि अनगायैबो माखासे गाज्रि गाज्रि बेबहार गाज्रि माखासे बिथिङाबो जोंनियाव गोहोम खोख्लैयो आरो ना बेफोरनि बागै एसे सावरायबा मोजां जागोन नामा आगै
औ आब सावराय जायो
नोङो नोंनि बायदिब्ला मा माया उम गाज्रि गोहोम खोख्लैयो माबायदि आदबा गाज्रि गोहोम खोख्लैयो जोंनो जोंनि समाजाव ओ समाजारि बिजोङा माबायदि गोहोम खोख्लैयो बेखौ नोङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
औ आब जेरै जोङो ओ गोबां उन्दै गथफोरा जेरै गेम गेलेनानै गावनि सम खौ नस्थ खालामना लायो बेफोरबायदि नङा होनबा आरो गोबां गथफोरा माने गेमनि जोहैनो गावनि जिउ खहा खालामना लानाय जों खोना बोबाय आरो नुबोबाय नङा होनबा!
ओ बिदिनो बेबो मोनसे खहा ओ बेबो मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो जोङो जेरै ओ ओ फेसबुक इउटुब इन्स्टा बेफोरबायदि नुयोना माने ओ गारजि खन थेन लाबोनानै माने समाजाव माने गारजि नोजोर माने गारजि नोजोरजों नायजानाय गार्जि नङा होनबा!
औ औ
औ बै फोरनि गेजेरजों माने आथिखालनि लाइमोनफोरनाव माने गाज्रि गोहोम
खोन खोनायासै आगै दे बुंफिनलाय जेबोखौनो खोनायासै
अ ओ बे जेरै ओ बेबायदिनो ओ जेरै फेसबुक इयउटुबफ्राव माने गा गाज्रि गाज्रि कनथेन्ट लाबोनानै ओ माने सुबुं मा जे ओ अदियेन्सफोरजों अनसायजाथावै कनटेन्ट लाबोनानै माने गारजि मुं सुजानाय बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंबो माने गाज्रि गोहोम गोग्लैदों आरो ना।
औ औ
अ आब'
आरो बिस औ
आबनि फारसे आबआ नों आबनि मोनदांथिखौ एसे फोरमायोब्ला मोजां जागौमोन नामा!
ओरैनोथ जोंनि समाजाव जेरै उम गा उन्दै उन्दै जोलैनि गथफोरा जाय जाय समाजारि बिजोंनिफ्राय गोजान जानानै थानांगौ बेफोरनो उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो नायै नायै माखासे आरो बानाय आखुआबो साबफा फैदों आरो ना उन्दै उन्दै गथफोरनाव आरो माखासे समाजारि बिजोङावथ' जों नुखायोना उम जाय खामानि खौ जाय खामानिखौ मावनाङा होननानै ओ स-समाजारि बिजोङाव नागारनानै होयो बेफोर खामानिखौ नुना नैसो उन्दै उन्दै गथसाफोरा सोलोङो जोंनिखैथ' बांसिनानो बेफोरखौनो नुनो मोनो नङा होमबा आगै
औ आब'
आरो आरो मोनसे से जाहोन होनोब्ला जोङो नुनो मोनोदि उन्दै उन्दै गथ' साफोरा जाय समाजारि बिजोंनिफ्राय गोजान जानानै थानांगौ बेफोरबो गावनि फरायनाय समाव ओ ओरैनो जिउ खुंनाय जिउखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ फोरनि हिसाबखौ सानालासिनो ओरैनो बे समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो नांथाबनानै थाबाय थानानै गावनि जिउखौ ओरैनो बरबाद खालामनानै लानो गोसो जायो आरोना आरो फरायनाय मानाय बेफोराव जेबो गोसोखौनो जाया उन्दै उन्दै जोलैनि गथ'फोरा। बेबो मोनसे गोहोम खोख्लैदों आरो जोंनि बर' समाजाव।
औ औ बेबायदिनो जोङो ओ माने समाजारि बिजोंआ जोंनि जिउआव मदद हेफाजाब होनाय गोनांथि आरो माखासे ख'हा गोनां खैफोदफोरनि सोमोन्दैबो जों सावरायलायबाय नङा होमबा!
औ आगै औ।
औ औ आब'जोंनो रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ दे आगै दे मालाबा बिदिनो खबर लाबाय थाबानो जाबाय।
औ दे आब' दे।
ए